हेलौ औ खोनादों नोंथां। नोंथाङाबो खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों औ। नोंथाङा माबोरै दङ? औ आंबो मोजाङैनो दङ जों दा जौ बानायनायनि जौ बानायनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा।
औ औ जागोन दे।
हारियाव जोंखौ माबोरै बानायो जों बेखौनो एसे सावरायनो सानदों। खोनादोंना नोंथाङा। औ खोनादों औ। नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै होलां।
औ।
औ। हेलौ।
औ औ खोनादों।
हेलौ।
औ खोनादों खोनादों।
नोंथाङो नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै होलां।
औ जौआ जाबाय जोंनि मोनसे माने एंगार हायि माने बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै होननानै बुंनो हायो मानो होनबा जोङो जौ जौ गोरानानो जा जौ ओ गिसियानो जा माने गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोन समनिफ्रायनो माने जौखौ बानायबोदों आरोना आ आथिखालसिमबो बानायबोदों बेयो आरो ओ जोंनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रायानो जाबाय माने जों जौ गोरान जौ गिसि जौ बि बेयोहाय माने जि आइटेक मोनबोबाय जों जौखौ बानायनो थाखाय माखासे माने आदबफोर दं आरोना जौ गिसिखौ माबोरै बानायो जौ गोरानखौ माबोरै बानायो माने जौ जौ गिसि बानायनो थाखाय जों माने एमावा नो एमाव नांथारगौ जायोना एमाव एमाव बानायनो थाखाय जों माने जोंङो जौ बानायनि सिगां माने एमावनि ओ बाथ आयदाखौ जोंङो एसे लाबोग्रोनांगोन मानो होनबा जोंङो एमाव नंङाबानो जोंङो माने जौवा जाया होननानै बुंजायो। एमावखौ जाबाय माने जोंङो
औ खोनादों औ खोनादों नोंथां जेरै जोंङो एमावखौ बानायनो थाखाय जेरै जोंङो मोखोना बिलाइ खान्थाल बिलाइ बेफोर बायदिसिनाखौ नांग्रोगोन आरोखि
औ माइरं माइरंखौ माने जों माइरंखौ बांसिन मानसिफोरानो माने ओ माइरंखौ बांसिनानो एंखुरखौ बांसिन बाहायो आरोना देनायाव थाब गेब्लेयो होननानै।
औ नंगौ थारैनो। आरो जोंङो बेखौ ओ बेखौ जेरै जोंङो एमावखौबो एमावखौ जोंङो बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानैबो जोंङो आरो बे जोंङो एमाव बानायनायनि बानायनायाव जेरै जोंङो जेनेबा ला-लारु बानायनायाव जेरै जोंङो एमावखौ लारु बानायोना बेयाव जोंङो बाहेरानि जेनेबा बाजार फोरनिफ्राय बायनानै लानानै जोंङो एमावखौ आरो सा-सास स्रिनानै होनाय जायो बे गिसि गिसि लारुआव
अ आं बेफोरबायदि नुवा खै माने आं नुनायाव आरो ना एमाव खहायजा बे माने ओ एमावखौहाय मायरंखौ सोमना दोनबाय सोमनायनि उनावहाय बोखांनानैहाय ओ उवालावहाय उम देनाय जायो। बेजों लोगोसे माने मायरं ओं लोगोसे मोखोना बिलाइ खुसेर बिलाइ आरो खान्थाल बिलाइखौ होनाय जायो आरोना। बेनि उनाव देग्लिखांनायनि उनावहाय मोजांङै बेखौहाय दैजों माने लारु बायदि खालामो लारु खालामनायनि उनावहाय जेसे ओ सान्दुंङाव होयो आरो सान्दुंङाव मोजां राननायनि उनाव
नाय नि उनाव हाय गुबन गुबन जायगायाव आलादा बानायो औ औ बेबायदि खालामो आरो जौ बानायनाय समाव जेब्ला जों जौखौहाय बानाय जसेबां बिबांनि ओ जौ
माइरंखौ बेसेबांनि लायो आरो दैखौबो माने
नि ओ मायरंनि बिबांखौ नायनै औ नंगौ थारैनो। खोनादोंना? औ खोनादों आरो जोंङो गोबां रोखोमनि जौबो बानायनो हा हायो जेरै जोंङो जियायनाय होनो ना जेरै जों जुमाय जियायनाय होनो जेरै जों बेफोरखौबो नुनो मोनो औ नंगौ।
औ जौ फिसिनायाबो बेबायदि माने आदब खान्थिजों बानायनाय जायो आरो ना जेरैहाय माइरंखौ ओंखाम संनानै ओमफाय एमावखौहाय माने ब इयावहाय बांद्राय होआ आरो ना जौ फि गायावहाय खावसे गाहामल' होयो माने जाहाथ बे माने गोबाव गोबाव दो सम दोननो हायो आरो गोदै जायो बे होननानै माने एमावखौ बांद्राय होआ आरोना जेब्लाहाय जोंङो जौ गोरानखौ मावो बेयाव जौ गोरान मावनो थाखाय माने जौखौ संनाय जायो बे समावहाय माने एमावखौ बां
सिन होनाय जायो आरोना औ नंगौ नोंथांनि बायदिब्ला नोंथांमोननिथिं माबायदि माने माबायदि बानायनाय जायो जौ गोरानखौहाय? औ जेरै जौ गोरानफोरखौ अ जेरै बिदिनो नोंथां होननाय बायदिनो जेरै एसे आलदा जायो आरोना जोंना जेरै जौ गोजाना माने नोंथांङा बुजिङाखैबो जानो हागौ जौ गोरानखौ सेरेब बो होनो औ नंगौ थारैनो औ नंगौ। जेरै बेफोरखौलाय जोङो माइरं एंखुर बायना लाबोनानै जेरै खावनाय जायो जेरै दै दैखौबो समान माइरंखौबो ओदिनो दैखौ एसे बुरजा होनानै माइरंखौ जेनेबा फाललासे गाहाम लाना फैनानै बायनानै जेरै जोङो संनाय जायो।
औ
आराव आरो जेरै जोङो माबाखो ओ बेखौ जोङो खान्थाफोरनिफ्राय खुरुननानै जेरै प्लास्टिकफोराव ओ एसे सुफ्रुनानै जेरै जोङो बाखार बाखारफोरखौ होनाय जायो जेरै
औ
औ गुबुन गुबुन जायगायाव आलदा आलदा आरो रोखोमफोरा।
औ माने जोंनि जायगायाव जाबायहाय माने जौ गोरानखौ जौ गोरान होनोबा माने सेरेबबो होनो आबगारिबो होनो आरोना बे जाबाय बे-बेखौ ओरैहाय बानायो माने जोंनिया जौखौहाय ओस-ओ सरा माने जौ गोरान मावनो थाखायहाय जौ खौ आल-ओ माने आलदा बानायो आरोना माने जौखौ बेखौ बिदैखौ लोङोबाहाय बांद्राय जौ गोराना ओंखारा होननानै माने बे खौहाय एसे एमावखौ बांसिन होनानै बानायो आरोना उम बेवहाय माने थौआव अफ्रि
थाखाय जेरै ओ जेरै जोंनो खान्थाफोरखौ नांगौ जेरै
उम नों सिनावबा मा होनो फायला होयो बेनि उनावहाय गोजौआवहाय थौ थौआवहाय दै होयो आरोना माबेबा माबेबा जायगायाव सिङाव फायला होनानै लिरथेनानै होयो माबेबा माबेबा जायगायावहाय माने ओ पाइप होनानैहाय होयो आरोना।
औ औ सेरेपफोर दिहुननाय जायो औ।
उम नोंसो ओ माने नोंथाङा मिनथिगौ नामा माने बुंनो हागोन नामा फोरमायना होनो हागोन नामा माने जौ बिदैखौहाय माबोरै बानायो माने जौ फिसिनाय होनो जे? औ
हेल नोंथां औ नंगौ थारैनो बेखौथ बिदिनो एखेयानो जा एखेयानो जायो।
अ बै माने जौ औ माने ओरैहाय बेयो माने आंनि नुनायाव आरो नोंथांमोननि ओनसोलजोंबा माबायदि जौ फिसिनाया उम उम जौ बिदै फिसिनाय होनो बेवहाय माने ओ माइब्रा माइरंखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो ना माथानिख्रुइ माइब्रा माइरंखौ उम माने ओ जेसेबां ओ संगोन एसेबां दैखौहाय ओ थौआव लानानै बेखौहाय ओंखाम बायदि सङो संनायनि उनावहाय